थां खोना हेल' हेलौ
हेलौ
औ हेलौ
अ
औ खोनादोंना औ
खोनादों दे
औ
औ
खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथाङा मानि सायाव रायल्लायनो होनदों
आङो फरायनायनि सायाव राय्लायनोसै नामा एसे
अ आ दे दस
दा नोंथाङा मा सानो फरायनायखौ जोंनो मानो नांगौ बा सोलोंथाइखौ मानो नांगौ
फरायनायानो जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार फिउसारावथ' जोङो फरायबाथ' जेबो साक्सेस जानाया नालाय दानि जुगावथ' फरायाबा जेबोआनो खामानियाव फैया माबा मोनसे अफिसफोराव माबा लिरनाय माबा मोनसे नोङो जेनेबा ग्रुपावनो जा दा आइजोफोरा जेनेबा ग्रुपावनो जाया माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय जों लिरनोथ' रोंखाथारनागोन नालाय जों जो लिरनो रोङाबाथ' जेबो खामानियावनो होआ आरो गावबा गावनो आरो लाजिनायबो मोनो आरो लिंनो रोङाबाथाय
औ आरो जेनेबा माबा माबा मोनसे बुस्थुफोरखौ मोनथिनोबा जोङो सोलोंथाइखौ लानांगौ जायोनो आरो जिउआव जौगानो थाखाय बा रां खामायनो थाखाय
औ जों नां खोथाब आरो सोलोंथाइ गैयाबानो जेबो
औ दा सोलोंथाइ मानि आं सानोखि फरायनायल' नङा बा माबा मोनसे बुस्थुजों सिखौ सोलोंनानै लानाय बेबो मोनसे सोलोंथाइ जायोना औ जेनेबा सोलोंथाइखौ मा मा खेथ्रआव नांगौ बुङोब्ला जोंनि देहा जिउ खुंनाय बेफोराव नांगौ जेरै देहानि सोमोन्दै बुङोब्ला माखासे निउट्रिसन भेक्सिन्स बेफोरखौ मोनथिनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइ नांगौ अब्लासोथ' जोङो फरायनानै बबे मायाव स सोलियो बेखौ मोनथिगोन ना औ
सोलोंथायाइनि सायावसो गासिबो मिथियो जोङो
औ भारताव जोंनो जेनेबा बुहुम खौ गिदिं बुहुमखौ जेनेबा नायदिंनो बा अबेबा जायगायाव थांनो थाखाय जोंनो सोलों थायनांगौ
औ सोलोंथाइ नांगौ
औ आरोबाव नोंथाङा मा मा सानो
सोलोंथाइनि बागै आङो बिदिनो मा बुंबावनो आं जों गोजानफोराव गोजानफोराव थांनोबाबो माबा मोनसे एसे खामानि मावनो थाखायबोथ' जों सोलोंथाइ नांगौ जों जेनेबा बिदिनो मालाय हारिनिखौ जोङोथ' बुजिया नालाय बेफोरखौ बुजिनो थाखायबो जोङो सोलोंथाइ नांगौ आरो माबा मोनसे सोरबा बेलेग फाखाफोर बुङोबाबो जों बेखौबो बुजिनो नांबायना जों एख' सोलोंथाइ गैयाबा जों बेफोरखौ बुजिनोबो हाया आरो खायसे बाथ्राफोरखौ जेनेबा इंलिस फोरखौबोथ' आरो जोङो सोलोंथाइ गैयाबा बुजिखाथारा
औ औ आरो जेनेबा सोलोंथाइया जोंखौ जोंनि समाजखौ जौगाहोयो
औ ओ सोलोंथाइजोंसो जोङो समाजखौ जौगाहोनो हायो जेनेबा मानसिफोरखौ सोरबा गाज्रि लामाजों थांनोबा बेखौ खौ जोङो मोजां लामाजों थाङो होनो बिथोन होनो हायो आरो
औ जेरै जोंनि समाजावथ' नुनो मोनो उन्दै उन्दै चाइल्ड मेरेज जायोना ओमफ्राय बेफोरखौ होबथानो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ आरो मोजां लामा बानायनो थाखाय बा मोजां हस्पिटेल्स बेफोरखौ बानायनो थाखाय
औ आबहावाफोरखौबो जोङो रैखा खालामनो थाखाय जों सोलोंथाइ नांगौ सोलोंथाइ थाबासो जोङो बेफोरखौ बबे गाज्रि बबे मोजां बेफोरखौ सिनायनो हायो नालाय औ सोलोंथाइजोंसो गासिबो
औ आरो खालि बेल' नङा जेनेबा आबाद मावनाय नि खेथ्रआवबो जेनेबा जोंनि नर्थ इस्ट नर्थ इस्ट माने जोंनि आसामखौनो लादो दे जोंनि आसामाथ' बांसिनानो आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे रायजोना
उम
थ' बे आबाद मावनायाव जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो जेरै गोबां बिबांनि आबाद खालामनो
औ मुलि होनाय माबाफोर मुलि जेनबा हास सार होनो थाखायबो जोङो रोंनो नांबायना बेखौ बुजिबासो जोङो आबादखौ मा होबा मायो मोजां जागोन मखौ माबा एम्फौ जानाय माबा जानाय बेफोरखौ रैखा खालामनो थाखायबो जों सोलोंथाइ नांगो बेफोरखौ बुजिबासो जोङो आबादखौ मोजां मोननो हागोन आरो मोजां फिथाइ मोन नो हागोन आबादनिफ्रायबो
औ आरो जेनेबा जोंनि आसाम रायजोआथ' बहुद अखा हायोना
उम
दा अखा हानायनि थाखाय दैबानाफोर जायो ओमफ्राय बे दैबाना दैबानाफोर जायो आरोबाव
उम
जेनेबा दैबानानि माखासे थायोना ओं फ्लाद दैबानाखौ होबथाग्रा माखासे न' फ्लाद रेजिस टेन्ट हम्स बेफोरखौ बानायनो थाखाय जोंनो सासे रोंगौथि गोनां इन्जिनियारनि गोनांथि जायो
ओं
बेफोरबोथ' सोलोंथाइ गैयाबा
अ इन्जिनियारखौ जानोबो मोनसे सोलोंथाइ नांगौ इन्जिनियार जानाय जों ओरैनोथ' जानो हाया इन्जिनियारखौबो
औ आरो जोंनो जेनेबा फैसा खामायनो थाखाय मेनलि जोङो मानि थाखाय फरायो बा सोलोंथाइ लायो होमब्ला रां आरजिनो आरो गावनि जिउखौ मोजाङै खुंलांनो थाखाय नो जोङो सोलोंथाइखौ लायोना
ओं फिउसाराव गाव मोजाङै लाइफ दालांनो थाखायसो जों सोलोंथाइखौ लायो आरो
औ औ आरो जेनेबा माखासे राइटस दङ जेरै आयेन आरो बटिं इकुवेलिटि बेफोर जाबाय जेनेबा
औ
आरो सोलोंथाइ गैयाब्ला जों जेरावबो रावजोंबो मानबो होजाया
ओं सोलोंथाइ थायोब्लासो मानबो मोनो
औ सोलोंथाइ गैयै सुबुङा मानसि फोरजों माने मानसि बादिखौनो खालामजाया औ मिनिजायो गाहायाव दोनजायो
नोंङो माबा माबा गुबुन जायगायाव थांबाबो नों एक्सपिरियेन्स गावनो माबा फैयो आरो
औ आरो सोलोंथाइखौ जेनेबा साख्रि बाख्रि साख्रि बाख्रिनि थाखायल' जोंङो जेनेबा सोलोङा माखासे बुस्थु मोनथिनो थाखायबो जों सोलोंनानै लायोना
उम
आरो सोलोंथाइनिफ्राय जों गोबां गियान आरजिनोबो हायो। आरो बुंबावोब्ला जेनेबा सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुंङा खालि सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुंङा माने साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो गावनि माखासे गियानफोरजों बियो गावनि जिउखौ मोजांङै दालांनो हायोबा
औ
बेनाव गोबां राहा थायो रां आरजिनो थाखायबो
ओं सोलोंथाइ थायोबासो जोंङो कनफिडेन्स फैयो आरो गाव गावनो मानसिफोरजों नो मानो गाव गावनो गैयाबा नों लाजिनो होननानैनो गाव जेबोखौननो बुंनो हाया रोंङै जाहैयो आरो कनफिदेन्स गैया जाहैयो आरो
औ सोलोंथाया जेनेबा मानसि फोरखौ मुंदांखाबो खालामो औ नाथाय सासे सोलोंथाइ गैयि सुबुंङा सानबेसे न'आव हाबनानै थानो जेनेबा बयजोंबो मिनिजानाय बेबायदि जायो
गाव सोलोंथाइ थाबासो गुबुनखौबो नोंङो मोजां लामा लामा दिन्थिनो हायो बुजायनो हायो आरो गथ'फोरखौबो आरो मोजां लामा दिन्थिलांनो हायो बबेबा गाज्रि खामानि मावदोंबा बेखौ नोंङो मोजां लामा दिन्थिलांनो हायो आरो
औ - औ जेनेबा सावस्रि फाहामथाय बेफोरावबो जोंनो सोलोंथायाइखौ नांगौ जायोना
औ नागौ नों दा सोलोंथाय थायोबा नोो आरो गाव गावनो मुलिफोरखौबो नायनो रोङा जायो औ - औ मुलि लानो थाखायबो नों एसेबानो रोंबा नोंङो गाव गावनो नायनानैबो जानो रोंङो आरो
जेनेबा आरो जोंङो मोनथिनो हायो कि बबेखौ जायोब्ला जोंनि लोमजानाय हगोन एसेब्लाबो मानि
दा मुलिफोरानो जेनेबा इक्सपायार दडेट थांदोंबा नों सोलोंथाय गैयाबाथ बेखौ नों नायनोबो रोंङा नों सोलोंथाइ थायोबा बेखौ नों एक्सपायार थांबाय नामा बेखौ नायनानैबो नों जानो रोंगोन आरो
जेनेबा सोलोंथाइ सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंङो
औ
गोबां जेनेबा गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै रां आरजिनो हाबाय आरो मोजां जेरै सोलोंथाइ गैयै सुबुंङा जाबायदि खस्थ'यै मावनानै जायो। जायोना सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुंङा एसेबाबो रां मोजां थाखोआव रां आरजिनानै मोजां सिनाव थानो हायो आरो
औ
खस्थ'आ एसे खम जायो औ जिबाबो औ साख्रि बाख्रि बेफोर गैयाबाबो
औ
औ बेखायनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ जोंनो औ आरो दानि आथिखालनि मुगायावथ' जों जेरावखि थांङा जोंखौ सोंखायो नोंथाङा बेसेबां आ सिम सोलोंथाइ लानाय बांसिन मानि
कम्पानियाव खामानि मावनोबाबो सोलोंथाइ नांगौ दानिया
बांसिन मानि नोंखौ सोलोंथाइनि सायावसो नायनानै नोंखौ जाज खालाम
जों गामियावल'सो हाजिरा मावना जानो हागोन ना आरो द बेलेगाव थांनोबाथ' जोंनो सोलोंथाइ नांथारोन बेलगाव हाजिरा मावना जाहैनायाव जोंनाम माबा सोलोंथाइखौ नांखाथारगौ सोलोंथाइ गैयबानो दानि जुगाव लाया क्लास ओइट नाइन फरायनायबाबो नों सोलोंथायाइखौ नांथारगोन आरो
औ एसेबाबो औ दा आं सानो सोलोंथाइया जोंनि जिउ खुंनायाव बहुद नोंथाङा मा
औ आं बैखौनो सानो गोदोनियाथ' गोदोनि बारा इम्परटेन्ट नङामोन दानि जुगाव खिन्थु सोलोंथाइ गैयाबाथाय जाखाथारा दानि जुगाव इम्पर्टेनट आरो
औ सोलोंथाइया जोंखौ गावजों गाव जेनेबा कानेक्ट खालामनानै लाखियो जेरै हिस्ट्रि कालसार
अ गाव गावनि कालसारखौबो सोलोंथाइ थायोबासो नोङो जौगाहोनो हायो आरो आरो
जेरै जोंनि सासे आसामनि सुबुङा दिल्लीयाव थांबा अब अब्लासो बिसोरजों रायज्लायहैनो हागोन ना भासा दोंनानै राव रोंनानै बा दस्रा हादराव फरायहैयोब्ला
औ औ गुबुनजों रायलायनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइ नांगो आरो बेलेग जाथिफोरजोंथ' जोङो बिदि जेबो ओरैनो डायरेक्ट' थ राय्लायनो हाया कनफिदेन्स फैयाना जोंनाव
आरो जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों गाव गावनि गियानखौबो गुबुननो होनो हायो आरोना औ बिदिब्ला नोंथां
दे ओं जागोन दे औ ओं दे